हेल' न
गिबियावनो नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय खौ जासि हरग्रोबाय नोंथां
नोंथ आंनि कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथां आं मोनसे आइ आयदानि सायाव नोंथांजों एसे सावरायजानोसो लुुबैदोंमोन नोंथाङा एसे सम मोननो हागोन नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां आङो सम होनो हागोन
औ अब्ला आं नोंथांनिसिम नाफाम बानायनाय आरो ना गुरनायनि बागै एसे फोरमायजानो लुुबैदों आरो नोंथां नोंथाङा एसे
औ औ थारैनो फोरमायना होनो हागोन नोंथां औ बिदिब्ला आङो नोंथां नों सोंनाय लेखा फोरमायथिना होनोसै नों नोंथाङा सोंदों जे नाफाम आरो ना गुरनायनि सोमोन्दै बिदिब्ला आङो गिबि गिबि बेयावनो नाफाम बानायनायनि सोमोन्दै नोंथांनो फंनैसो फोरमायग्रोना होनोसै नोंथां जेरैहाय जोंना ना नाफाम होनोब्लाथ' जों बर' सुबुंफोराहाय गासैबो मोनथिखागौ जोङो नाफाम होनोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरानो जोबोद जानो गोथाव मोनो आरोना नों जेरैहाय जोङो नाफाम सङला गोबां जायगासिम जेरैहाय जजानसिम जों मोनामनाय ज मिथियो आरोना नोंथा जेरैहाय जोङो गुबुन न' ला जेरैहाय नाफाम ओंख्रि स संदङोबब्ला जेरैहाय बेबायदिनो खाथि खालायाव थानाय सुबुंफोरा मोनामनायनि गेजेरजोंनो मोनथिनो हायो आरो ना नोंथां जेरैहाय बि नाफाम ओं संदों होननानै बेबायदिनोाय जो नाफाम ओंख्रिखौहाय माबोरैहाय बानायो होनोब्ला जोंनो गिबियावनो गोरान नांग्रोगोन आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो ना गोरानखौ मायाव मोनगोन होनोब्ला जोङो बेबायदिनो दैमा बिलोफोरावहाय जोङो गुरना लायनानै बा जोङो जेब्ला दैज्लां सम जागोन अब्ला जोङो गोबां ना मोनो नङा होम्बा नोंथां बैफोर नाफोरखौहाय जोङो लाबोनानै। गिबियावनो सान्दुङाव फोराननानैग्रोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जेब्लाना बियो सान्दुंआव फोरानखांनानै रानगोन अब्लाना बे जोङो बेबायदिनो था नि देन्था थास' गुग्ला जायखौ बुङो बेखौ होनानैहाय जोङो बेयाव नाफामखौ देनाय जायो आरोोना नोंथ बेबाय दिनो थास' गग्लाखौ होनानै ना गोरानखौ होनानै जोङो दोखो दोखो देनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदि देनानैहाय जों जोङो औवानि हासुं बानायनानै हाय सोनानै दोननाय जायो बा जोङो बयामफोरावहाय सोनानानै दोननाय जायो आरोना नोंथां गोदो गोदायनि सुबुंफोरखौ नायनो थाङोब्ला जोङो बेबायदिनोहाय औवानि हासु ङावहाय नाफाम बानायनायखौ जोङो गोबांखौनो नुनो मोनोमोन आरोना नों थां जेरैह जोङो हासुं मोनसे हासनानैहाय बेयाव जोङो बेबायदि देनानै लानाय ना गोराननि थास' गुफ्लानि गुन्दैखौहाय जोङो सोनानै दोननाय जायो जेरैहाय जोङो नारसो नारसो सोनानै दोननाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोनसे ओ जेनेबा गोरा बुस्थुजों जोङो खोबनानै दोननाय जा यो आरोना नोंथां जाहाथे बेनिफ्राय गेस ओंखारा बा बेयाव माखासे गाज्रि मुवा बेसादफोरा हाबलाङा बेनि थाखाय जोङो बेखौ गोरा मुथिनानैहाय बेखौ आलायना दोननायखौ जोङो नुनो मोनो बा जोङो गोदो-गोदाय था हा सिङाव फबना दोननायखौबो जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां नाथाय जोङो दानि मुगायाव नायनो थाङोब्ला बे फोरखौ गोबाङानो भयाम हासुङाव बानायना दोननाय जायो आरोना नोंथां जाहा बेनिफ्राय जेबो ओ बार ओंखारनो मोना बा बेनिफ्राय थाम्फै बायदिसिना हाबनो मोना बेनि थाखाय जोङो हासुङाव सोनानै बा जोङो बयामाव सोनानै बियो सेवब्ला जेब्लाना जोंना सेवगोन अब्लाना जोंखौ बेखौहाय से मास बा नै मासनि उनाव हाय जानो हायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय आङो नोंथांनो ना गुरनायनि सोमोन्दैबो फंनैसो फोरमायना होनोसै नोंथां ओ ना गुरनाय होनो जोंना गोदो-गोदायनिफ्रायनो ना गुरनाया सोलिबोगासिनो जोङो आरोना नोंथां जोंनि बर' समाजाव दा जोङो आथिखाल मुगायावबो नायनो थाङोब्ला गोबां आइजो माहारिखौनो जोङो जोंनि बर'निनो दोरोारि जेरै ना गुरनायाव बाहायग्रा जेखाय, जेंगाय, खबाय बेफोर बे खौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंनो ना गुरनोबोब्ला ओ जेखाइ जेखाइखौ नांखागोन बा जोङो ना लानो थाखाय खबायनिबो गोनांथिथार आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो दै ज्लां बोथोर जायोबोला बयबो आइजो माहारिफोरानो ना गुरनो थाङो बा जोङो बेबायदि बिदिनो हौवा माहारिफोराबो जेरै आस्रा जे बा लाङि जे बेबायदि बायदिसिना जे बेफोरखौ लांनानैहाय जोङो ना गुरनायखौहाय नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां नोंथां मोननिखिबो ओ मा मा ना गुरग्रा आइजें दोङोबा नोंथांमोना मा मा ओ बबे ब बे जायगायावहाय ना गुरनो थाङो।
औ थारैनो नोंथां अब्ला आं फोरमायनो नाजसै नोंथां।
औ औ
दा नोंथां बुंनाय बायदिनो नाफामा जोंनि बर' हारिनि मोनसे जानाय जामुं आ रो नोंथां औ जायखौ नोंथाङा जेरै बुंदों आंबो एसे एरैनो फै जोङो नाफामखौ गिबियाव बानायनो थाखाय जोङो दैसा एबा दैमा बिलोफोरनिफ्राय जोङो ना गुरना लाबोनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
आरो बे नाखौ जोङो फोराननानै नङाब्ला खायफाया बेखौ अराव बो हांनाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
खौ हांखांनायनि उनाव जोङो थास' गोसोमनि देन्था एबा थाराखौ जोङो बे ना गोरानजों मोजाङै दे ग्लिनाय जायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां औ।
लारु एबा दुलुर दुलुर महरनि बानायोबो खायफाया बानायो खायफाया बानाया आरो ना नोंथां।
औ औ नोंगौ।
खौ जोङो हासुं एबा भयामाव बायदियाव सोना दोननाय जायो आरो ना नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
सोनाय उनाव जोङो बेनि खुगा जायखौ जोङो होथेगोन आरो ना नोंथां बे खौ जोङो थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइ बायदिजों जोङो गोरा सोना दोननानै एबा नाससोनानै जोङो होथेना दोनगोन आरो आ नों
नोंगौ नोंथां औ।
बेनि उनाव जोङो हा हाब्रुजों एबा बेखौ बे औवा हासुं एबा बयामनि मोखांखौ जोङो हाब्रुजों मोजाङै लिरथेनानै हा सिङाव एबा न'निनो बय बा खनाखि जोङो दोननाय जायो आरो नोंथां जायखौ जोङो औ जायखौ जोङो नै मास एबा खायफाया थाम मासबो लाखियो आरो नोंथां। औ बे मास नै मास एबा थाम मास लाखिनायनि उनाव जों बेखौ फिन बहनफिननानै जोङो खेबसे एवबावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां औ।
खांनाय उनाव जोङो बिखौ आरोबाव फिन खेबसे लारु बानायनानै जों बेखौ फिथा महरनि दाब्ला बानायनाय जायो आरो नोंथां जायखौ जोङो खायफाया एवनाबो जायो खायफाया गोबां गोबां हाग्रा एबा मुलियारि मेगंजोंबो बानायना जायो आरो नों थां औ बेबायदिनो नाफामा जोंनि बर' माहारिनि मोनसे गोनां मेगं जायखौ जोंनि भारत हादोराव जि आइ टेक मोननायबो बुंनाय जायो आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेबायदिनो दा आङो नोंथां बुंनाय बायदिनो ना गुरनायनि बागैबो इसे फोरमायनोसै आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
नोंथां बुंनाय बायदिनो नाखौ जोङो गुरनो थाखाय जोंनो गोबां आइजें नांगौ जेरै गुरनो थाखाय जोंनो जे एबा जेंगाय बायदि नांगौ आरो नोंथां आरो लानो था खाय जोंनो खबाय नांगौ औ नाथाय आथिखालनि दिनाव आङो आंनि बायदिब्ला आङो ना गुरनाय आयदाखौ माने जेखाइजों गुरनाय आयदाखौ आं गोबां खम नुनो मोनबाय आरो ना नोंथां। औ बांसिनानो लाङि जे आस्रा जे नङाबा खायफा जायगायाव गुरनायखौनो नुनो मोनला।
नोंगौ नोंथां औ नोंगौ।
नो होनोब्ला जोंनि सुबुं माहारिया न'खर न'खर एबा खायफाया न'आवनो हाखर बानायना जे हाख ना फिसियो जायखौ जोङो नानि फाराम बुङो बेफोरखौ जोंङो बायनानैसो जायो बेनि थाखाय बांसिन एबा गोबां सुबुंङानो ना गुरनायखौ गारनो हमबाय आरो ना नोंथां औ आरो जोङो आबाद थिलियाव एबा बायदि मेगं गायनायाव बाहायनाय जिखुनु रासाय नारि हासार बायदिसिना हास हासारनि एबा हासारनिफ्राय बोहैनाय दै बिनि जाउनावबो दंग' एबा दैसानि दै फोराबो गुबुंलै जाना बेयाव थानाय गोबां ना फिसा जेरै ना बोथिया आ मावा दांग्रा बायदि नाफोराबो जोबोद खमायनो हमबाय एबा जोबलांनो हमबाय आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
ज बांनि जाहोनावबो गोबां दंग' दैसाफोराबो खायफा जायगायाव खायफा फुसेबनाय एबा फबजानाय जादों जायनि जाउनाव दैनिबो आंखाल जानानै नाफोराबो थानो जागा खम जानाय जनाव जोबोद गोमालांनो हमदों आरो नोंथां अब्ला आं नोंथांसिम फंनैसो नाफामनि बागै एसे फोरमाय जाबावनो लुुबैदों मा होनो जेब्ला जों नाफामखौ बानायोना नोंथां
औ औ
बेयाव जोंङो ना गोदोरनि नाफामा मोजांसिन या ना फिसानि नाफाङा मोजांसिन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ थारैनो हागोन नोंथां जोंनाथ' बे ना फाम बानायनायाव ना गोदोरनिबा जोङो ना फिसानि ना फा मा मोजांसिन ना मा बेखौथ' आंङो बारा एसेबां मोनथिना मोना नोंथां जेरैहाय जोङो ना होनोब्लाथ' गासिबो जोंना नाफाम बानायनायावनो बाहायजायो नोंथां जेरैहाय जोंङो बेबाय दिनोहाय ना ना गदोरखौ जोङो नाफाम बानायायनायखौ गोबांखौनो नुनो मोना आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनिया ना गोदिराहाय बारा एसेबां हद जाया होननायखौ जोङो मानसिफोरनि फाय खोनानो मोनदों आर ना नोंथां बेबायदिनोहाय जेरै जोंना ना फिसा फोराहाय बेफोरखौहाय जोंङो मोजांनो खि बेनि खिफोरखौहाय गारनानै जोंङो नाफाम बानायनाय बानायोबोला जोंना बारा एसेबां गोखा जाया होननानै जोंङो खोनानो मोनदों आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो बेखौ मोजाङैनो दोखो दोखो देग्लिनानैहाय बाासुनानै फोराननाय जाग्रोयो बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो नाफामखौ बानायनानै ना फिसानि नाफामखौ गोथावसिन होननानै बयबो बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो ना गदोरनि नाफामखौबो बानायनाय जायो नोंगौ नंनाया आ बेनि ना गोदोनि नाफखौ जोङो माबोरैहाय बानायनो होनोब्ला बेनि माखासे सुफोरखौ जोङो गिबि नो साफा खालामना लाग्रोनांगोन आरोना नोंथां मानो होनोब जोंना ना हाय जोबोद सु थायो नङा हबा नोंथां बे सुफोरखौहाय जोंङो साफा खालामखांनायनि उनावहायसो जोङो बेखौ नाफाम बानायनाय जायो आरो ना नोंथां जेब्लाना बेखौ नाफाम बानाय थांगोन अब्ला जोंङो बेखौ बेबायदिनो बर'निनो दोरोङारि ए ओंख्रियाव संना जानायखौ जे नुनो मोनो जेबायदिनो जेरै थाव पियास होनानैहाय जोङो ओरैनो गोजाबो जोङो नाफामखौ बाथोन महरै जायो बा जोङो बेबायदिनो थास मैगं बेबाय बेफोरजोंबो जोङो जानायखौ जोङो बर सुबुंफोरखौहाय नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंनि समाज आव नाफामखौ बानायनाय जायो बा नाफामखौ बेबायदिनो संनानै
औ आदसा नोंथां आवगायनि दिनाव खोनानो मोनोमोन नाफामजों आरो जौजों लोङोबा माने जौआ बांसिन फेयोनो होना नोंथांनि बादिब्ला बे बाथ्राया बेसेबां सैथो एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथां?
औ आङो बेफोरनि बागैथ आङो बारा एसेबां खोनानो मोनाखै नों थां जानोबो हागौ नाफामजों जौजो जों लोङोबा जोङो जोबोद फेयोबो जानो हागौ नाथाय आङो बारा एसेबां बेनि बागै मि मिथिया आरोना नोंथां ओ नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ खौ बेखिनियावनो सावरायनो दोन्थनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोबां बाथ्रा मिथिनानै बेनिखायनो जोबोद गोजोन्थों नोंथाजों औ दे अब्लाना नोंथां